खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां?
हेल' नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां? नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ
औ नोंथां औ औ औ औ खोनादों नोंथां हेलौ देलाय बुंलाय नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामदो दा?
आंथ' नै दा नोंथां ओरैनो दं।
औ औ नोंथाङा होमब्ला खबरफोरा माबोरै नोंथांना?
आंनाथ' खबरा दासान्दि मोजांथ' नोंथां नोंथांनालाय?
औ आंनाबो मोजाङानो नोंथां।
औ
औ होमब्ला नोंथां नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां देलाय बुंलाय
औ नोंथां होनब्ला आङो जोंनि गोदोनि आरो दानि फारागनि बागै एसे माबायदि सोलायबोदों गोदोनि जुगनि आरो दानि जुगनि बेनि बागै एसे नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां नोंथाङा खोनासंलांदो
औ औ औ देलाय
औ नोंथाङा होमब्ला खोनासंलांदो नोंथां।
औ दे
औ-औ नोंथां जोंनाथ' गोदोनि आरो दानि फाराग होनोब्ला जोंना नोंथां गोबां सोलायबोदों नङा होनब्ला नोंथां?
औ औ।
नोंथाङाबो नोंथाङाबो गोबां सोलायबोनायखौ नुदों जानो हागौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों नोंथां देेलाय बुंलाय
औ औ औ जोंना गोदोनि आरो दानि फाराग होनोब्ला नोंथाङाबो नुबोखादों जानांगौ जोंना गोदोनि समाव जोंना सुबुंफोरा गारि मथर सालायनाय बेफोरो खममोन आरो जोंना गोदोनि समाव साइकेल बेफोरबायदिसो सालायोमोन। औ, जोंना दा बेनि थाखाय बेनि ओंखायनो जोंना आबहावाफोराबो गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां? आरो बेनि लोगोसे बेजों लोगोसे जोंना दाना दानि जुगाव दंफां दाननाय बेफोरबो जोंना गोबां जाबोदों दंफां बिफां लाइफांफोरखौ हाजोफोरखौ खुरखानानै ओ न' बां लुनानै गोबां सुबुं माहारि बांनायनि जाहोनाव जोंना न' बांफोरखौ गोबां नांगौ जानायनि थाखाय जोंना लुनो गोनां जादों बेफोरखौ।
औ औ।
आरो हाग्राफोरा जोंना बिफां लाइफांफोरा जोंना गोमालांनो हमदों, नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ना नोंथां, औ औ दा जोंना बेनि बागैबो जोंना गोदोनि आरो दानि फाराग होनोब्ला जोंना दानि जुग आव गोबां रोखोमनि जोंना मेचिन गारि मथरफोर बेफोरबायदि ओंखारबाय, गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि गैयामोन। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना दा साइकेल साइकेलजों साइकेलनि समाव साइकेल सालायोमोन आरो दानि जुग आवथ' जोंना गारि मथर बाइक बेफोरबायदि सालायनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंना गोदोनि सम समाव जेरै दुब्लिफोराव हाल एवोब्ला जोंना नांगोलजोंसो एवनाय जायोमोन, नङा होनब्ला नोंथां? दानि जुग आवथ' जोंना ट्रेक्टर बेफोरजोंसो हालेवनाय जायो दानि जु गावथ' जोंना मोसौफोरजों हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनला, नङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां? औ औ आरो बेनि अनगायैबो जोंना औ औ जोंना गोदोनि समावथ' बेबायदिनो जोंना अरफोरखौ सुखांनोब्लाबो जोंना गोदोनि समाव अन्थाइफोरजोंसो देेजाबनानै सुखाङोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोंना दिस दिसाल दिस्लाय बेफोरजोंसो जोङो सुखांनाय जायोमोन। दाथ' जोंना गोबां रोखोमनि जेरै लाइनाव संनाय लाइनजों संनाय आरो गेस बेफोरबायदिखौ गोबां बाहायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां? औ बेफोरबायदिनो बेनि अनगायैबो जोंना ओ गोबां सोलायबोनाय नुनो मोनदों गोदोनि आरो दानि फारागखौ औ, आरो जोंना गोदो गोदोनि समावथ' सुबुंफोरा गाननो जोमनोबो रोङामोन। दाथ' सुबुंफोरा। गाननो जोमनोबो रोंनाय जाबाय। गोदो आरो दानि फाराग बुङोब्ला आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा माबाफोर बुङो हागोन नामा नोंथां गोदोनि आरो दानि फारागनि बागै। औ बुंनायसाय नोंथां। औ बुंनायसाय।
जों दा गोदोनि आरो दानि फारागखौ नायोब्लाथाय जोंना गोदो बेफोरबायदिनो जों आबाद मावनाबो जानो रोङामोन आरो बांसिनानो।
औ औ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो आबाद मावब्लाबो बिसोरो बेफोर। बेफोरबायदि जानो एबा न'आव जानो थाखायल' बेफोरबायदि आबादबो मावनाय जायोमोन।
औ नंगौ।
नोंनि होननाय बायदि बिसोरो गोदोयो बेफोरबायदि गेस एबा लाइ नजों संनाय बेफोरबायदि गैयामोन गोदोयो दानि जुगावथ' जोंना थाबाय ओमफ्राय गोदोथ' बिसोरो बनजों बेफोरबायदिनो संना जायो
औ नोंगौ नोंगौ।
बेनिफ्राय जोङो नायबाथाय दानि नायाथाय जोङो गोबां सुबिदा नायबाथाय दानि। गोबां जौगानायखौ जों
औ नोंगौ गोबां दावगाबोबाय नोंगौ औ।
औ। बेनिफ्राय जोंना बेबायदिनो गोदोयो बेफोरबायदिनो आबै आबौमोना जोंनि आबै आबौमोना बेफोरबायदि दावबायनो थाखाय अबेबा बेफोरबायदिनो। हस्पिटाल बेफोरबायदिनो न' न'नि फारसे बेमारफोर जायोबा बिसोरो थाबायनानै बा थेला अ नङाबा साइकेल बेफोरजोंनो गोजान गोजान हान्थिनो गोनां जायोमोन आरो नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना आं होननायखौ? हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथां?